सिम गोजान मोनाबिलि
औ गोजोन मोनाबिलि नोंनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय
औ नोंथां नोंथाङा दा मा खालामबाय दङ?
थ'यो नोंथां
औ अब्ला नोंथां जों आङो ओ जिब जुनार फिसिनायनि बागै सावरायनो सानदों नोंथां।
औ दे रायज्लायजागोन दे नोंथां।
औ दा जिब जुनार फिसिनाय जों गोबां जिब जुनार फिसियो नङा होमबा नोंथां? अब्ला जोङो जिब जुनार फिसि नाया जोंखौ माबायदि मदद खालामदों माने जिब जुनार फिसिना जों मा मुलाम्फा मोनदों बा जिब जुनार फिसिब्ला जोंनि मा माने मुलाम्फा जागोन नोंथाङा एसे बुंना होलाय
औ स' बेफोरनि मादाव आङो बुंनो सानो जेनेबा खायसेखौ जेनेबा ओ जायोबो जेनेबा फार्स्टआवनो बुंग्रोबाय ओ जानायनि थाखायबो मोनो बेनि फ्राय ओ गाइखेर मोनो जेनेबा मोसौफोराथ' गाइखेर होयो नालाय मोसौनिफ्राय गाइखेर मोननो हायो आरो हासारबो मोननो हायो गोबोर मोसौ नि गोबोरखि या हासार जायो नालाय स' बिनिफ्राय बेखौ मोनबाय लोगोसेनो बेफोरखौ फाननानैबो रां खामायनो हायो आरोना नोंथां औ बेखिनियानो बेनिफ्राय नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओ नंगौ जिब जुनार जों गोबां जिब जुनार फिसियो न'आव जेरैबायदि मोसौ मोसौ फिनाय बोरमा फिनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोर मोसौ फिनायफ्रा जोंनि थाखाय जोबोद माने जिउआव खामानियाव फैयो माने मुलाम्फा होयो मोनो जिब जुनार जोङो मोसौ फिसियोब्ला जों मोसौनिफ्राय गाइखेर मोनो नङा होमबा नोंथां अब्ला जों बेबायदिनो जों मोसौफोरखौ गोदोनिफ्राय जों मोसौआ जिहेथु आबादजों सोमोन्दो दं नालाय आबाद मावनायाव जों गोदो हालेवनायाव जों मोसौ बाहायदोंमोन नङा होमबा नोंथां दा बेबायदिनो जोङो मोसौ फिसिनाया जोंनि थाखाय मोजां जादों आरो आरो बेबायदिनो बिसि फिसिबायबो दङ आरो जों मोसौखौ बेबायदिनो मोसौनि थाखाय आदार गोबां आदार जगायना होयो बुथुमो गांसो नागिरनानै बेबायदिनो आरो मोसौनि हासार खिया माने हासार गोनां नालाय बेनिखायनो जों बेफोर जों बेफोरखौ जों आबादफ्राव होनानै मैगं थाइगंनि आबादफ्राव होनानै जोङो आबादखौ मोजां खालामनायखौ नुनो मोनो बा मोजां जानायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो बोरमा फिसिनायखौबो जोङो नुनो मोनो बोरमा फिसिनायाबो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां गोबां माने न'आव गावबागाव बोरमा फिसिनायखौबो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ
दा बेबो जुनार फिसिनाय गोबां माने जिब जुनार फिसियो आरो जों बेबायदिनो अमा अमा अमा फिसिनायाबो जोंनि थाखाय जानो थाखायबो फिसियो आरो खायसेया जों अमाखौ अमाखौ फाननानैबो रां आरजिनो हायो नालाय बेनिखायनो अमाखौ फिसियो आरो बेबायदिनो गोबां फिसिनाय नुनो मोनो जिब जुनारफोरखौ आरो बेफोर जिब जुनारफोरा जोंनि ओ जिउ खुंनायाव गोबां मदद होयो सानफ्रोमबो बिदि होनना सानो आरो आं अब्ला जिब जुनारनिफ्राय जोङो माबायदि फिसिब्ला आरो मोजांनिख्रुइ मोजां माने रां आरजिनो हागोन नोंथाङा एसे बुंना होनो हागोन ना?
ओमफाय ओ बेखौ मोनसे ओ हायोबा फाराम मोनसे बानायनानै लायोबा जेनेबा फाराम जेनेबा बुजा फिसि नाय बेबायदि लायोब्लाहाय मोजां होननानै आं सानो
औ।
बेबादिनो जोंना जिब जुनार होनोब्लाथाय आरो ओ न'आव फिसिनाय आरो हाग्रायाव फिसिनाय बे मोननै थायो जेनेबा हाग्राव थायो न'नि हिसाबैबाथ' जोंहा ओ नोंथाङां बुंलांनाय बायदि बोरमा मोसौ ओ अमा ओ बेफोर गोलैयो बिनिफ्राय हाग्रायाव थानाय हिसाबै ओ बे फोर जाहैबाय मोसा सिंह' ओ मैदेर ओमफ्राय आरो मै इफोरबायदि गोबां दङ अ बेफोरो आरो बेफोरनि मादावबो खायसेया गांसो जानाय आरो खायसेयाहाय ओ बेदर जाग्रा दं जेरै गांसो जाग्राफोरा जाहैबाय मै सिरा बेबायदिफोरा लोगोसे बेदर जानाय हिसाबै ओ सिंह, मोसा बेफोरो बेदर जायो जेनेबा अ औ बेबादिनो गामिफोरावबो जेनबा ओ गामियावबो फिसिनायफोरा बेबायदिनो औ गांसो जानाय आरो ओ गांसो जानाय आरो जेनेबा दाना जानाय थायो जेनेबा अमायाथ' गांसो जाया नालाय बेनो गुन्दैजों ओ अफ्रि लागायना होयो औ औ बिनिफ्राय आरो ओ मोसौ बोरमाफोराथ' गांसो जानाय जाबाय बेफोरो गांसो जायो औ बेबायदि
अब्ला जों नोंथांनि गामिफ्राव माबायदि जिब जुनारफोर फिसिनायखौ नुनो मोनोबा दङ नोंथां एस एसे बुंनोहागोन दा?
अ जोंनि गामियावहाय बेसिकेलि बुंनो थाङोबा मोननै बा मोनथाम जेनेबा बोरमा मोसौ अमा बेखिनियानो दं बाखि दा नुथ'वाखै आरोना फिसिनाय ।
औ औ
ओ बेनिफाय जोङो गामियाव ओ जेनेबा न'खरफोराव फिसिनाय मोसौनिफ्रायबो गोबां मुलाम्फा मोनो नालाय जेरै गा मोसौनि गाइखेरनि फाय ओ खिव ओम फाय पनिर गलाब बायदि बानायनाय नुनो मोनो आरोना जों मार्केटाव फानो फाननाय। उम गोबां रां खा खामायनो हायो।
हायो।
बेबादिनो मोसौआ जारसि मोसौबो दङ बे जार्सि मोसौनिफ्राय बांसिन गाइखेर मोननो हायो आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां।
उम बेबायदिनो हाग्रानि जुनारफोरखौ जोङो दा गोबांखौनो नुनो मोनला जेनेबा खम नुनो मोनो। बिफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनाव बिसोरबो थानो जायगा गैला लोगोसे ओ दुंथायनि थाखायबो थानोहायैनि खायसे खायसेया ओ थैलांबाय जेनेबा गोमालांनो हमबाय बेनिखायनो औ बेफोरखौ नायनो थाखाय जोंना ओ सिरियाखाना जेनेबा गुवाहाटिफोराव दङ जेनेबा
जुनारसालि
नङाबाबो ओरैनो अ जुनारसालिदों नायनो थांजायो आरो गोबां माखासेयाव गोलेर जिबौ बेफोरखौबो दोननाय जायो नालाय
बला
फंनैसो बुंनो हागोन नामा दे होनबा
हागोन नोंथां जिब जुनार फिसिनायाथ जोंनि थाखाय जिब जुनार फिसिनाया जोंनि बरफोरनिनो हुदा मोनसे दा अब्ला जिब जुनार फिसिनायजों जों गोबां माने जिउखौ माने आरो रां आरजिनायनि गेजेरजों जिउखौ जोङो मोजाङै खुंलांनो हादों बेनिखायनो आं जिब जुनार खौ फिसिनायखौ आङो जोबोद मोजां होननानै आं सानो आरो आं जिब जुनारनि फारसे माने अन्नाय दं खायो जिब जुनार फिसिनो आं मोजां मोनो आंनि नआवनो दङ मोसौ बोरमा अमा बेफोरबायदिखौ फिसियो आं सानो बेफोर फिसिनायखौ जोङो साइन्टिफिकेलि स्ट्रेटेजि बाहायनानै बा मेथड बाहायनानै जों मोजाङै फिसिनांगौ माने जुनार थानाय जायगाफोरखौ साफा सुफा खालामना होनांगोन जाहाथे बेफोरनिफ्राय गाज्रि ओ गेस ओंखारना बेराम आजारनि ननि सोरगिदिं माने आबहावाखौ गाज्रि खालामा अमा फिसिनायानो जा बेफोरखौ जोङो गन्द्रा बानायनानैबो मोजां साफा खालामनानै ओ जिब जुनारखौबो फिसिबाय थानांगौ आरो आदार आदारखौ सम मथे होबाय थानांगौ अब्लानो जोङो माने जिब जुनारफोरखौ जिब जुनारफ्रा जेबो उखुबिदा जाया खस्थ मोना बिसोरखौबो जोथोन लानांगौ अब्लासो जोङो मोजाङै ओ साननाय माने मोजाङै बिसोरनिफ्राय माने जिब जुनारनिफ्राय फिसिनानै माने जोङो रां आरजिनो हागोन आरो आं सानो जिब जुनार हाग्रानि जिब जुनारफोरखौबो जों संरैखा खालामनांगौब्ला जोङो बेबायदिनो जुनारसालिफ्राव लांनानै जुनारफोरखौ मोजाङै जोथोन लायो जाहोयो लोंहोयो ओ बेबायदिनो जोङो जिब जुनारफोरखौ हाग्रानि जिब जुनारफोरखौबो संरैखा लाखिनांगौब्ला जोङो हाग्रा ओनसोलफोरखौ दानफायनो नाङा बिफां लाइफां फोरखौ जों दानफायनो नाङा खायसे जिब जुनारफ्रा हाग्रा जानानै थांना थायो बेनिखायनो हाग्रा दंफांफोर दंफां बिलाइफोरखौ जाना थांना थायो बेनिखायनो बेफोरखौ दानफायनाङा मानो होनबा बिथांमोनाबो बिसोरबो जिब जुनारफोराबो माने थांना थानांगौ नालाय गावनि जिउखौ बेखायनो जों ओ बिसोरखौबो माने मोजाङै जोथोन लानांगौ आरो बे गोदै आं सानो आरो नङा होमबा नोंथां उम
नंगौ
हेलौ खोनादों नोंथां
औ खोनादों नोंथां हेलौ
औ औ अब्ला जिब जुनार फिसिनाया जोंनि थाखाय जोबोद माने मोनसे मोजां माने मोजां आरो खामानि मोजां राहा जिब जुनार फिसिनांगौ नङा होमबा नोंथाङा जिब जुनार फिसिना मोजां मोनो नामा नोंथां
मोजां मोनो मोननाया खिन्थु ओ समनि आंखालाव बेफोर औ नायनो मोनथवाखै आरो ना नोंथां जेनेबा देनांहाय समफोर मोनोब्ला फिसिगोन होननानै आं सानो गोदोहाय लायोमोन दा आरो समनि आं आथिखालाव लाथ'नो हायाखै नोंथां।
अ नोंथां।
औ। बिदिबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय लाखि जासिगोनसै नामा नोंथां?
औ समाबो जाबाय नोंथां अब्ला जोबोद नोंथांनिफ्राय आं जोबोद जिब जुनारनि बागै रायलायना जोबोद गियान मोनबाय, थुलुंगा मोनबाय, नोंथां ओ अब्ला नोंथां जों रायलायना जोबोद गोजोन्नाय मोन्दों बेनिखायनो समाबो जाबाय नालाय बेनिखायनो नोंथां जे रायलायनायखौ दोनथ'नोसै नोंथां।